आङो दङ ओरैनो। फुनानै।
ए नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ जोंनि टपिकआहाय।
ओं मिथिबाय। आय नोंथां।
नोंथाङा मा मा बेसादखौ जानो मोजां मोनो।
ओंख्रिफोरनि मादाव। सबाय दाउ ओमफ्राय अनलाजों मेवाइ नोंथाङा
आंबो नारजि अमा ओमफफ्राय गोबां बिदि बर'फोरनि ट्रेडिसनेलफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय नोङो आरो बाहेरफ्राव थाङोबा जेनेबा नोंनि फेभरेट जाग्राफोरा मा मा नोंनि मोजां मोननाय जा
चिकेन चावमिन
ओमफ्राय
आपेल, आंगुर, थाइजौ, दालिम ओ सोबखौबो मोजां मोनो।
अ
नोंथाङालाय?
आङो बांसिन थाइजौफोरखौ मोजां मोनो आरो लेसु थाइजौफोरखौहाय ओमफाय नोंथाङा बेलेगफोरनि माने जाग्रा बर'फोरावहाय माने बांसिन मा मा बुस्थु जाग्राखौ बाहायो?
ओंख्रि आङो बर'फोरनि मादाव अनलाजों न'नि दाउ।
ओमफाय
सबायजों दाउला खासि ओमफ्राय नोंथाङा
आंबो जोबोद मोजां मोनो एखेयानो नारजि अमा ओमफ्राय मेवाइजों। अनला इदिखोनो आरो।
ओमफ्राय नोंथाङा मा मा ओंख्रि संनो रोङो?
आं जानो आङो गाव संनानै जायो आरो माने बिफोरो आलु ओमफ्राय आलु फाजाफोर टमेट बाथोनफोर मोजां मोनो फुङावहाय ओमफाय हरनि जेनेबा हरनि जानाय टाइमावहाय नोंसोरो बांसिन माखौ जायो नोङो बांसिन माखौ जायो?
हरनि समाव बेलाय बाथोन दालि ओंख्रि, बेफोरखौ जानानै थायो आं फुङावबो बिदिनो आलु, फ्राय, गैला बेनोसै आलु ओंख्रि बेयानसै नोंथाङालाय
आरो जोङो फुङावहाय साहा लोङो ओंखामखौहाय साहा लोंनायजों माखासे जाग्रा बुस्थुबो दं आरो बिस्कुट ओमफाय फिथाफोर बिदिनो,
अ बारा जायाबो नालाय फोर मिथिया उम मेथाइफोरनि मादाव बिदिनो थेरि मेरि मिमि, मि पपकन बेफोरखौ मिथियो बेफोरखौनो जाबाय था थायो नालाय, ओमफाय नोंथांङा
आङो सिंग्रा, कचरि ओमफाय पिज्जा बारगार बेखौ मिथियो आरो
उम
ओमफाय नोंथांङा पिज्जाफोर बारगारफोर जाबा माबायदि मोनो गोसोफोरखौ नों फसायनाय बुस्थु मोनजाबा माने नों माबायदि मोनो?
आङो बेफोरखौ मोनजाबाथाय, अबाव थानो अबाव मानो मोनलायलायो, खुसिजोंनो,
ओमफाय नोंथांङा लोंग्राफोरखौलाय जानायाव माने मा बुस्थुफोरखौ लोंनो मोजां मोनो नोंङो
केम्पा
ओमफाय
माबा मा होनो केम्पा फायो फिथाइ सामथाइनि मादाव इदिनो आपेल ओमफाय दालिम बिदिनो मिथायफोर लांफायो बेरायनायफ्राव गोज जान जाय जान सुदेमफ्राव थांनानै जा जानो मोज जां मोनो
उम
ओमफाय नोंथाङा
आं बांसिन हाजो खाथिफोराव हाजो दैमा खाथिफोराव थांनानै जाहैनो मोजां मोनो गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो इदि जाबा लोगोफोरजों ज थांनानै
औ आं मोनजानायाथ गाससिखौबो मोनजोबफ्रामबाय ओमफ्रायो मा मा फिथाइ सामथायखौ मोनजाफेराखै आं मिथिला नामफोरखौ मोनथि जाना नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङा खिथादो एसे
जानोलाय मोजां मोनो ओमफाय आं मोनजाफेरैया जोंनियाव माने नामफोरखौ आंबो मिथिया आरो ओमफाय मोनजानाया मोन जायाखै आंबो लेसुफोर बायदि मोनसे बेलेग दंना बे बेलेग देसावसो जायो जोंनियाव जाया ओंखायनो
बांसिन ओंखुद संना जायो नोंथां
उम
मानो आं मालाय संनायफोरखौ बारा फसाया बेखायनो आं खुद संनानै जायो
नोंथाङालाय?
आं मालाय संनायखौसो बांसिन गोथाव मोनजायो मानोना माखौबा माखौबा संनानै जानो रोङो नालाय ओंखायनो
नोंथाङा आलु फोरखौ मा मा आइटेमै बानायनानै जायो?
आं आलुखौहाय रुनानै बाथोनबो जायो, ओमफाय एवनानै बाथोनबो देयो, ओमफाय आरो फ्रायबो बनायनानै जायो, ओमफाय लाब्राबो जेनेबा बेलेग सवाबिन बायदिसिना बिदि होफानानानै लाब्राबो स ओमफाय आरो जहलबो जेनेबा बेदरफोर जोंबो ए बेदरफोरजोंबो एवो मेरला आइटेम जायोना आलुवालाय ओमफाय बेदरफोरजोंबो संनानै जायो ओमफाय आलुआव जेनेबा ओंख्रि माबा मा होनो नाथुर गोरलैफोर होनानैबो जायो इदि आरो ओमफाय नोंलाय नोंथाङा?
आंबो बिदिनो बांसिन बिदिनो आलु बाथोन पियाजि होनानै गोथाव मोनो
ओमफाय
ओमफाय जहल खालामबा गोथाव मोनो बांसिन बिनोसै आरो आंनि गो थाव मोननाया। दालिखौ आं बिराद मोजां मोना जानो आं गोथावाव मोना बारा। होमबो उफाय गैयो जानांगौ जायो। नोंथां।
दायो नोंथां जानो जाग्रा मुवाफोरखौ अबेबा रेस्टुरेन्टाव बांसिन जाखो नोंसिनि नों मिथिनाय जायगायाव आरो नों मिथिनाय जायगायाव?
नोंथां आं भारा खोनाया
नोङो मिथिनाय जायगायाव अबाव जाखो? उम
नोंथाङालाय?
जोंनि थानाय खाथिनि होमबा दायो जोंनि रायज्लायनाया साननो थाखाय जाबाय नोंथां